औ ओ नों थाङा मा खालामगासिनो दङ' दा?
अ आं ओरैनो दङ' दा नोंथां।
अ बेलासि समनि नोंथांनिसि जों गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय ।
औ औ नोंथांनिसिमबो औ। जों दा एसे सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन।
खो अ दावबायनायनि बागैनो एसे रायलायनोसै नामा?
औ औ सावरायजागोन दे।
औ औ ओ जोङो दावबायनाय बुङोब्ला ओ ओरैनोथ' जोङो ओ जोंनि ओ हालामावनो बेरायो नङा होमबा?
औ औ।
औ जोङो जोंथ' दा आसामनि बाहेराव थांफेराखै।
औ।
औ ओरैनो नोंथाङा जोंनि हालामावनो मा मा जायगायाव बेरायफेर
ओ आं बेराय बेरायनायाथ' जोङो दा साखाथियावनो जेरै जोंनि सुकि दोङो दारागाव दोङो मैना फुख्रि बगामाथि बेफोरबायदि साखाथियाव बेरायदों आरो बेनि अनगा गुबुन जायगायाव बेरायथ'नाय जाया खै। ओ जोङो दावबायनो होनब्ला ओ गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जे जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै जाखिनि ओ मिथिंगायारि नुथाय बेफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जोङो दावबायनायनि जोहैबो गोबां गियान आर जिनो हायो जे जोङो ओ माखासे नुयि नुयि मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ नुयो माखासे ओ जोंनि नेरसोनथिफोर खौबो नुनो मोनो। बेफोरबायदि गोबां जोङो दावबायनायनि जोहैबो ओ मिथिनो मोनो आरो।नोंथाङा फैनायनि जोहै माबाफोर मिथियोबा एसे फोरमायना होदो?
औ औ ओ जोंथ' ओ फरायसालिनिफ्राय थांदोंमोन आरो जोङो भैरबखुन्दआव। औ बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ हाजो नुनो मोनदों आरो बिफां लाइफां बायदि बायदि नुनो मोनदों। आरो बे हाजोनि सायाव नों ओ दाउसिन दावउलाफोरखौ बिरबायनाय नुनो मोनदों। आरो जोंल' न ङा बेवहाय गोबां गोबां हारिनि फोरबो मानसि फैयो। ओ बिसोरनिफ्रायबो जोङो एसे एनै बिसोरनि रायज्लायनाय राव फावफोरखौ जोङो एसे एनै ओ मिथिबोनो मोनदों बा हमदांनो हादों औ आरो जोङो नुनो मोनबावदों जे ओ बोहैनाय जिरि जिरि दैमाबो नुनो मोन्दों। बा अन्थाइ गिदिर गिदिरबो नुनो मोन दों। आरोबाव जों नुनो मोनदों जे बेवहाय ओ जोबोर मोजाङैनो दालां गोलाव बानायबाय थादोंमोन। औ बेखौबो जों नुनो मोन दों आरो।
औ औ।
औ औ।
जे जोङो दावबायनो गोनांब्ला जोङो माखासे। जोङो गिबियावनो जोङो माखासे गोनां। गोनां मुवाफोरखौ जोङो लाग्रोनांगोन नङाब्ला जोङो। आ। गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोङो माखासे लामायाव जोङो जेंनाबो जुजिनो। गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो। अ दावबायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माखासे लोगोआव जोङो लांफानांगोन जेरै माखासे मुलिफोर। माखासे। अ जा जोङो केमसि बाहायो बे। फोर आरो मुलि। डेटल। बेफोरबायदि माखासे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय। बेफोरखौ लांफानाया। जोंनि थाखाय गोनां आरो। जोङो मा समाव माब्ला। मा जायो जेबो मिथिया बिनिखायनो दावबायनो थाङोब्ला जों बेफोरबायदि मुवाफोरखौबो लांफानाया गोनां होननानै आं सानो। आरो जोङो दावबायनो। थांनायजों लोगोसे जोङो गोबां बाथ्रा गुब। हारिनिफोरनिफ्रायबो जोङो मि। मिथिनो मोनो जे जोङो गुबुन हारिफोरनि गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय। नाय ओ फेसन बायदिसिना बिसोरनिफ्रायबो। ओ गोबां गियान आरजिनो मोनो आरो मिथिनो मोननाय जायो। बेनि अनगायै आङो ओ नों। थांनायसिम। ओ बुंनो सान्दों जे आङो। मैना फुख्रिनि सोमोन्दै। ओ जोङो बेफोरो। जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो दोङो। ओ। बेखौ जोङो। ओ मैनाफुख्रिरियाव जोंनि जेरै नायनो गोनां जोंनि ओ शिब मन्दिर दुर्गा मन्दिर ओ बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे। जोंनि ओ हाजो। खरआव दोङो आरो हाजो गोजौआव जोङो। ओ दुर्गा मन्दिरफोरखौ नुनो नुनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनोदि जे जोंनि मिथिंगायावबो माखासे सुबुंफोराबो इसोरखौ फोथायनानै जे जोङो हाजो खरआवबाबो ओ माखासे ओ मन्दिरफोर माखासे मन्दिरखौ लुफुंनानै बेवहाय फोथायनानै ओमफ्राय गाखोहैनानै बेवहाय थाङो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ बर'निनो फेस्टिभेल जेरैओ फोरबो बैसागु फोरबोआव जोङो फालियो जेरै बावउखुंग्रि हाजो। बेफोरबायदि हाजोफोराव जोङो गाखोनानै फोथायनाय मोनोदि जे ओ माखासे सेंग्रा सिख्लाफोराव जाय गोसो गोसो थोलायनो थाखाय जे बेवहाय गाखोनानै खेबथाम गाखोब्लाथाय बेवहाय माने जाफुङो होननानै फोथायनाय मोनो आरो जेनेबा नोंथाङाबो माबबाफोर गाखो मा बेफोरखौ खोनथानो हागोन ना?
औ औ आंथ दा मैना फुख्रियाव थांफेराखै। ओरैनो खाथि खाला जोंनि औ औ ओरैनो खाथि खाला जोंनि हालामावनो थानाय जेरै दारागाव हाजो बा सुकि बेफोराव एसे एनै थांफिननो मोनबाय आरो।
औ औ दे फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा दारा गावनि सोमोन्दै
औ औ फोरमायनो हागोन दाथ' जोंनिया दारागावा जोबोद सोलायफुबाय थानाय दाथ' जों दैज्लां बोथोर नङा होबा दैज्लां बोथोराव जोङो गोलोमनायजोंनो जोङो गोसो खुसि जानानै जों बेवहायनो दुगैनो ओ थाङो बा जों बेरायलांनो थाङो आरो दसे सम औ जों बेथसे समाव थांनायावनो जों गोबां गोबां रोखोमनिबो ओ हारिनिबो मानसि लोगो मोनो जों बेवहाय नुनो मोनो जे बेवहाय गोबां रोखोमनि दखानफोर दङ। ओ बेवहाय जेरै जा जानाय लोंनाय मोनो बायदिसिना फाननाय नुनो मोनो आरो। बेवहाय जों जानानै फैनानै जाना फैनोबो हायो आरो जोङो जेराव दुगैनो थाङो बे दुगैनो थांनायाव जोङो दैमानि दैखौ नुनो मोनो आरो गुसु गुसु दैखौबो जोङो दुगैनानै फैनो मोनो आरो। बेब बेफोरबायदिनो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफांबो नुयो बेवहायनो जोङो बायदिसिना लोगोफोर लोगो मोनो दुगैनि फैनाय बिदिनो आरो औ औ नोंथाङाबो थांफेरबायना दारागावहा
औ औ थांबाय ओ जोबोर गोजोननाय मोन बे दारागाव हाजोआबो जोंनि मोनसे मिथिंगायारि मिथिंगायारि नुथायजों सोमोन्दो गोनां आरो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनो दारागावआव थांनानै जे गासैबो सुबुंफोरखौ जयै लोगो मोनो जयै रंजा खुसियै रायज्लायनो हायो माखासे नुथायफोरखौ जोङो हाजो बायदिसिना गासिबो ओ नुनो मोनो आरो जे जोङो बेवहाय जोङो जे दुगैनो बाल' जेनेबा माखासे इन्जयनि थाखायल थाङा जे जोङो इयाव माखासे गियान आरजिनो नि थाखायबो थांनो हायो जे गुबुन गुबुन दावबायारिफोराबो बेवहाय फैनानै गोबां गोजोननायखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो नोंथांनि ओनसोलफोराव माखासे साखाथियाव थानाय माखासे माखासे नायनो गोनां जायगा फोर दङ नामा नोंसोरनि साखाथियाव
जोंनि साखाथियावथ बिदि नायनो गोनां गैया
औ औ
औ
बेनि अनगायैबो जोंनि नायनो गोनां जे माखासे जोंनि जेरै सिखना जोहोलाव हायुंङरारि हाग्रामा मानास हायुंआरि हाग्रामा बेफोरखौ जोंनि जोंनि बे सिङाव बाक्सा डिस्ट्रिक्नि सिङाव थानाय नुनो मोनो आरो बिनि उ बेफोराव गोबुं गोबां रोखोमनि नायनो गोनां जागा दङ जे जोंनि कक्राझार सोहोराव जे कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाय जोङो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौ फबनाय जायगा जेरै जोङो थुलुंगाफुरि होननानै मिथिनाय जायो बेवहायबो नायनो लागा जोबोर जाय जोबोर माबा जागा दङ आरो बेवहाय जोङो गोनां जेरै जोङो बिबार बारिफोर नुनो मोनो बेवहाय माखासे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाम्फाफोर मुसुखाफोर नुनो मोनो गोबां गोबां रोखोम रोखोमनि बायदिसिना सुबुंफोरखौबो बेवहाय लोगो मोनो बेबायदिनो जोंनि बर' बर' माहारिनि गेजेरावबो गोबां दानि जुगाव गोबां नायनो लागा जागा ओंखारबाय आरो जेरै जोङो मानास हाग्रामाखौ बुङोब्ला जोङो बेवहाय नोङो ओ माखासे सोमखोर सोमखोर अरनबारिफोरजों लोग लोगोसे ओ दाउमा दाउसा जिब जुनार ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ मोननाय जायो आरो जेरै जोङो मोसा मोनो गान्दा मोनगोन ओ बायदिसिना दाउ औ बेबायद बिदिनो मै सियाल हाग्रानि गासिबो जुनारखौनो बेवहाय नुनो मोननाय जायोआरो बेनिखायनो जोङो ओ माखासे नुयै बेसाद खौबो नुनांगौ माखासे ओ ओ नुयि बिफां लाइफां माखासे जागाफोरखौ मिथिनो थाखाय जोङो दावबायनायखौ गोनांथार होननानै सानो आरो ओ दावबायनायनि जोहैबो जोङो माखासे ओ माखासे जोङो ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला जोङो माख ओ फरायसालि फरायसालिमा बेफोरनिफ्रायबो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो दे नोंथाङाबो औ नोंथाङा बो
मा होनदों नोंथां खोनायाखै
नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
औ औ जोङो दावबा-दावबायनो थाङोब्ला जोङो गासैबो गियानखौनो मोनफुंबोनो हायो आरो जोङो फरायसालिनिफ्रायल' नङा जोङो गास गासै ओ न'खरनिफ्रायबो थांनो हायो बा जोंङो गाव-गाव-गावनि लोग गो आंगो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो आरो ओ जोङो दावबायनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो ओ सकुलनिफ्राय थाङोबाथ जोंङो ओ गास सिबो मोनसे प्रजेक्ट नेमखान्थि बायदिसो जोंखौ लांनाय जायो । आरो जों बेवहाय गासैखौबो गावनि मेगनजों नुबोनाय जि बेसाद नुयो बा जोङो दालां नुदोंबा बा दालांखौ नुबाय जेनेबा जोङो हाजो नुदोंबा हाजो नुबाय बा ओ मायबा मोनसे बिदिनो समायना नुथाय नुदोंबा समायना नुथायखौबो जोङो जोंनि मेगनजों नुनाय बा जै बेसादफोरखौ नुदों बेफोरखौनो जोङो ओ बेलट बे जोंनि निफ्राय लांनाय बे नेमखान्थि प्रजेक्ट बेयाव जोङो गासैखौबो लिरनो गोनां जायो आरो औ बेयावनो जोङो औ औ औ आरो जों बेवहाय ओ गासैबो ज' लोगो नांनानै लावखार ओं ओंखाम जायो आरो
औ औ नंगौ। अ
थां बिदिब्ला दिनैनि समखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ औ दे। गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।